खोनादों ना नोंथाङा?
हेल' नोंथां।
औ ओं खोनादों।
औ। ओ बिदिब्ला नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां। सावराय जागोन ना?
ओं सावराय जागोन नोंथां।
औ। बिदिब्ला जोंना आयदायानो जाहैबाय जोंनि जा दोरोङारि ओंख्रि बेनि सायाव आरो। ओ बिदिब्ला नोंथां आङो एसे जागायनानै होग्रोनसै नामा?
औ जागोन दे।
औ। जोंनाथ' दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्लाथ' गोबां दङ नालाय नोंथां। ओ बेनि गेजेरावनो जोङो ओ साबसिनखौ बुङोब्ला जोंहा अनला ओंख्रिखो बुंनांगोन आरो जाय जों आथि खाल समाव नायोब्ला जाय जि आइ टेकबो मोननो हादों आरो। जोंहा अनला ओंख्रिखौ ओ गावबा गावनि थावनाय हिसाबै जोङो संनाय जायो आरो। जेरैबायदि जोंहा अनला ओंख्रिखौ औवा मेवाइजों बा जोङो थाइगिर बायदिजोंबो संनानै जानो हायो आरो। ओ बेबायदिनो जोङो अनलाजों ओ बा जोङो मा होनो थाइगिरखौ नोंथांनो एसे फोरमायनानै होग्रोसै। ओ जोंहा ओ बिब्दि अनला ओंख्रि जानो गोनांब्ला जोङो गिबियावनो माइरंफोरखौ सोमग्रो ओ दोननाय जायो आरो। ओ बिनि उनाव ओ जोंहा थाइगिरफोरखौथ' न'फोरावनो थाखायो नालाय बेनिखाय जोङो बे खौ लाबोनानै मोजाङै जोङो बेखौ हानानै फिसा फिसायै जों हाना लानाय जायो आरो। जाहाथे बेनिफ्राय जा बे गोखै रोसि बेयो ओंखारनाय बायदि बेनि उनाव जोङो बेखौ खायसेखौ थबसिफोराव देनानैबो लानायखौ नुदों आरो जाहाथे बेनि गो खैया मोजाङै ओंखारनाय बायदि बेनि उनाव ओ जोंहा बेखौ जा बे सोमनानै लानाय माइरं बेखौ जोङो मोजाङै सुखांनानै जोङो दाबोर फोराव लानानै बेखौ जोङो गोदो जेरै दिंखिफोराव देयोमोन जों आथिखालावबो नेनो ओ मा होनो नुनो थाङो आरो। खायसेखौ दिंखिजों खायसेखौ जोङा उवालफोरजों आरो खायसेखौ जोङो ओ मिसिनफोरजोंबो देनायखौ नुयो आरो। बिदिनो जोंहा बिब्दि अनला मैखिफोरखौ जोङो बांसिन नाफोरजों जानायखौ नुयो आरो। बिब्दिनो जोंना नाखौ मोजाङै एवफ्रानखांनानै लानाय जायो आरो। बेनि उनाव जोंहा हानानै लानाय जा थाइगिर बेबो जोङो पियास बायदिसिना बा मस्लाफोर होनानै जोङो एवफ्रानना लानाय जायो आरो। बेनि उनाव बेवहायबो दै होनानै जोङो मोजाङै गोदौनो होनानै बेनि जा थाइगिरनि रोसि बेखौ ओंखारनो होनाय जायो आरो बेनि उनाव बियो मोजाङै गोदौयोब्ला जोंहा देनानै लाखानाय अन गुन्दैखौ ओ खायसेखौ जोङो दैजों गलाय खानानैबो डायरेक्टयै होनायखौ नुदों आरो जोङो खायसेखौ आखाइजों एसे एसे सारना होनायखौ नुदां आरो जाहाथे जोंना अन गुन्दैया गाहायाव थांनानै गथा खायै बायदि बेनि उनाव ओ बेयो मोजाङै गोदौब्ला जोंहा एवनानै लाखानाय ना बायदिखौ जोङो होनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंना ओ थावनाय हिसाबै जोङो जेरै अनला ओंख्रिखौ जोङो अनला ओंख्रिखौ जेरै लाथाफोरजोंबो जानाय जायो आरो जोंना खायसेया साम'फोरजोंबो जायो आरो ओ खायसेखौ जोङो खोरदै नङाब्ला जोङो जेरैबायदि बासिगि बिबार बेजोंबो जानायखौ नुदों आरो आरो जोंना ओ बर'फोरनि न' खराव जोङो जानायखौ नुदों जे जोंना अनला फाख्रि होनना बुङो बेखौ जे लाइ बिलाइफोरजों जोङो जानायखौबो नुदों आरो नोंथां ओ नों थाङा खोनादोंना
औ खोनागासिनो
औ ओ जोंना ओ बिब्दिनो जानायनि अनगायैबो जोंना औवा मेवाइजोंबो जानाय जायो आरो जोंना औवा मेवाइजों जानो गोनांब्ला औवा मेवाइफोरनि गोनांथि जायो ओ जोंङो नाथाय ओ औवा मेवाइनि गासैबो औवा मेवाइफोर खौनो जानाय जाया आरो खायसे खायसे औवानिखौल' जानाय जायो आरो बेबायदिनो जोंना औवा मेवाइजों जानो गोनांब्लाथ' गिबियावनो औवा मेवाइखौ मोजाङै साफा खालामनानै बेखौ गोरलै गोरलै हाना लाग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव ओ जोंहा जेरै अनला मैखिफोर संनायाव अ अनलाखौ देनाय लाग्रोनाय जायो बिदिनो ओ बे खौ देना लाखांनानै जोंहा मोजाङै ओ मा होनो बे औ औवा मेवाइफोरखौ मोजाङै रहाय होनानै बेवहाय दै होना गोदौहोनानै ओ अन गुन्दैखौ होनाय जायो आरो ओ बेवहाय जोङो बांसिन बेदरफोरखौ बाहायनायखौ नुयो आरो नाफोरखौ एसे खम बाहायनाय नुयो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंना अनला ओंख्रिनि अनगायैबो जेरै जोंना ओ मा होनो नाफाम दङ जोंहा नाफामफोरखौबो ओ जोंनि दोरोङारि महरै जोङो जानाय जायो आरो जेरैबायदि जोंना नाफामखौथ' बांसिन जोंङो बिदिनो खारै होनानै एसे दै होनानै जानाय जायो आरो ओ जोङो आथिखालाव नुदों जे जोंना नाफामफोरखौ ओ बायदिसिना पेकेटफोरावबो पे किं खालामनानै जोङो फाननायखौ नुयो आरो जोङो बेवहाय जोङो न'फोराव बानायनायावथ' बांसिनानो बिब्दि मस्लाफोर होनाय जाया नाथाय पेकेटफोराव जा फाननाय नाफाम जोङो बेखौ एसे मा होनो सामब्राम बायदिसिना मस्लाफोर होनाय खौ जोङो नुयो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंना ओ बेनि अनगायैबो जोंहा सबाइफोर दङ सबाइखौबो जोङो दाउफोरजोंबो जायो बा जोंहा ओ साम'फोरजोंबो आरो ना गोरान बायदिजोंबो जोङो जानायखौ नुदों आरो नोंथां
औ
औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बे जा जोंनि दोरोङारि ओंख्रि ओ मा होनो नारजि ओंख्रि बेखौ माबोरै जायो नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
अ हागोन नोंथां दा नोंथांङा फोरमायना होखा लांखाजोबबाय बे दोरोंङारि बर'नि बे अनलाजों फाख्रि एबा थाइगि गोखै बायदिसिना रोखोमनि नोंथांङा गोबां रोखोमनि बुंलांबाय दा बेनि गेजेरावनो गोबां दंङो दा आंङो नाफाम जे नाफामखौ माबोरै बानायनो थांनो एसे फोरमायना होनसै दा जोंहा सम बानायनोब्ला जोंनो नांगोन ना गोरान एबा ना मावा ना फिसा दा ना फिसाफोरखौ जोंङो जेरै हाखरफोराव हगारनानै दोननाय एबा दंग' एबा हाथाय बाजारनिफ्राय जों बायनानै लाबोनांगोन आरो बि
बेनिफ्राय जोंङो बै नाखौ फोराननांगोन मानोना जोंङो नाखौ बानायनोब्ला जोंङो ना नाया गोरान जानांगोन बेनिखायनो जोंङो नाखौ फोरानखांनानै जोंङो सानब्रैयाव दोनगोन दोनखांनानै जोंनो नांगोन थास' देन्था एबा थास' बुग्ला बै थास'खौ जों मोजांङै सुनानै दैजों नाखौबो फोरानखांनानै बै थास'जों नाजों देग्लिनानै गुन्दै खालामना लायो आरो दा बिदिनो खालामखांनानै जोंहा फैगोन जेरै औवा हासुं अबावबा गोदोनिफ्रायनो माने जोंनि आबै आबौमोन एबा जोंनि बर' आइजोफोरा औवा हासुंङावनो सोबोगासिनो दं आरो बे नाफामखौ दा जोंङो बबेवा हासुंङाव सोनानै बेखौ थालिर फस्लाजों एखेनाय जागोन बे बेखौ नारसो नारसो मानोना जोंहा नारसोयाब्ला बियो मोजांङै जानाय नंङा दा बिदिनो बेखौ मोजांङै खाथेना लानानै जोंङो अ अरदाबाव एबा एसे गुदु गुदुं होबाय थागोन आरो मानोना बियो गुसु जाना थायोब्ला मोजां जानाय नंङा बेनिखायनो बेखौ औ औ खाथियाव दोननानै एसे गुदुं खालामबाय थागोन आरो दान मोनसेसो दोनो खाथि नाथाय खायसेखौ जों नुनो मोनो नैजि सानफोरनि गेजेरावनो बेखौ बहननानै जानायखौ दा जोंहा नाफामखौ जोंङो बायदि बायदि रोखोमाव जायो नोंथांङाबो बुलांखाबाय जे खारै एसे लगायनानैबो जायो होननानै दा जोंङो बर'फोरखौ नुनो मोनबोदों जे जौ गोरान एबा जौ गेसिजों जोंङो बाथोन महरै जानायखौ दा जोंहा बै ना नाफामखौ जे जोंनि न'खर खाथियाव सोरहाबा जुदि संङोब्ला एबा बेखौ एवोब्ला जोंहा बैफोरनि मोदोमनाया माने जोंनि सेराव फैयो आरो बे नाफामनि मोदोमनाया जे मिथिखायो जे बै बै न'खरला आङा नाफाम संदों होननानै दा बिदिनो जोबोद थावनाय मोदोमबोयो आरो बे नाफामा दा बैफोर नाफामाबो गुबुन गुबुन रोखोमनि जानो हायो। जेरै ना फिसानिबोथ' बानायो आं बुंलांखाबाय नाथाय दानि जुगाव ना फिसानि अनगायैबो जोंङो ना गोदोरखौबो बारायनाय नुनो मोनदों। दा नोंथांङाबो बुंनो हाबाय जे आथिखालाव पेकेट पेकिं खालामनायबो जों मोननो हायो बे नाफामखौनो जोंनि दोरोङारि। ओंख्रिफोरा गोबां दङ आरो आरो नोंथाङासो बुंलांबाय जे नारजि जो नारजि ओंख्रिखौ गि
औ
गुबैयो जे सासे सुबुङा जुदि रुंसारि जालाङोब्ला अब्ला जोङो बै रुंसारि जानाय सुबुंखौ जोबथा बिदाय एबा सारादुआव माने बै ओ नारजिनि जेबा नारजिखौ माने फाजा महरै जोङो सुबुंनो एबा जोंनि गामिनिनो माने राननानै होनाय जायो आरो संनानै मानोना नारजिया मोनसे बर'नि माने गोखा नालाय गोखाबो नङा एसे खाज्रु नालाय बेखौ माने ओ बिदायथि महरै जोङो बाहायनाय नुनो मोनो आरो गुबैयै
आरो बै नारजिखौ जोङो संनोब्ला बे नारजिया गिबियाव फाथोनिफ्रायनो जायो होनना मिथियो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ
आर जों बेखौ फोरानना लायो दा फोरान जनानै जुदि बियो जायोब्ला बेखौ जोंङो ओ प्लाासटक एबा जुथुमनानै दोनो। जे दान नै दानथाम बिदिनो जोंङो जमा खालामनानै दोनो आरो खायसेया। बिदि दोननानै जोंङो बे जानो आन्था खिनिखौ दिहननानै जों एवना जायो। खायखिया नारजिजों अमा बेदर जायो बे जोबोद थावा आरो नार्जिजों अमा बेदरजों। ओ नारजिजों अमा बेदर होनब्ला अमा मेजेमजों बांसिन थावो। नोंथाबो मोनजाखाबायथा नौ नार्जिजों जुदि जोंङो अमा मेजेमजोंजायोबब्ला गोबां रोखोमनि गोथौ जानायखौ नुनो मोनो दा बिदिनो गोबां दंङो नोंथांङा बुंनांखाबाय जे जोंहा बबेबा मेवाइजोंबो ओ अनला जानाय जायो बोरै दा गोखै थाइगिरजोंबो जायो बिदिनो दाउ बेदरजोंबो जायो गोबां रोखोमनि जानो हायो जोंङो ओंख्रिफोरखौ। दा नोंथांङा बुंलांबाय जे बर'नि दोरोङारि ओंख्रियाव जोंहा जि आइटेक मोनलायबाय होननानै नंगौ बियो सैथो। जोंहा मोनबाय। दा बिब्दिनो गुबैयै जोंहा बैफोर जामुं आदार फोर जोंनि बर' आइजोफोरनिफ्रायनो माने ओ जौगालांदों आरो मानोना जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने हाग्रा बंग्रानिफ्राय बिलाइ बायदिसिना फिथाइ सामथायाइ नागिरनानै जाबोनाय मोनसे हारि। मानोना जोंनि बर' आइजो एबा जोंनि हौवाफोरा माने गुबुननि सेराव गंलायना जानो गोनां जायाखैमोन आरो जोंनि जामुं आदारखौ बेनिखायनो जोंङो दानि जुगावबो माने ओंख्रि संनाय बायदिसिना जों दोरोंङारि ओंख्रियाव जोंङो गुबुननि सेराव जेननानै थायाखै। दा बिदिनो गोबां रोखोमनि जोंङो बुंब बे फोजोबनो हाया नोंथांङा जोबथियाव एसे ओ फोरमायबावनो हागोन नामा जे जोंङो जानायजों लोगोसे जोंङो मा मा खालामबावो? सनो हायो एबा जोङो माबायदि गोसार होनो हायो जोंनि दोरोङारि ओंख्रिजों। एसे फोरमायना हाबावगोन नामा?
औ नोंथां ओ जोंनाथ' आथिखाल समाव नायोब्ला जोंना बायदिसिना जेरै ओ गोबां नोगोरफोरावनो जोंना बायदिसिना हटेल आरि ओंखारबाय नालाय बेवहाय जोंङो जोंनि जा दोरोङारि ओंख्रि बेफोरखौबो जोंङो संनानै जाहोनायखौ नुदों आरो जेरै गुबुन हादोरनिफ्राय ओ बिब्दिनो आलासिफोर फैयोब्ला बा जायगा नायथिंनो फैयोब्ला जोङो ओ बेफोराव जोंङो जाहोनानै बिब्दिनो गोसार होनो हायो आरो जेनेबा आरो जोंना आथिखालाव जोंना साहित्य' सभा बा बायदिसिना एगजिबिसन फैयो नालाय बेवहायबो जोङो बिब्दिनो जोंनि दोरोङारि ओंख्रि बा जोंनि जेरै ओ नोंथाङा फोरमायनाय बायदि नाफाम बायदिफोरखो जोङो ओ बेवहाय खिथिनाय जायो आरो नोंथां।
औ
औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय दैनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ जागोन नोंथां नोंथाङाबो जाखिनि फोरमायना होनायनि थाखाय जोबोद रोजा रोजा साबायर थाबाय नोंथांनिसिम।
औ गोजोननाय थाबाय।